हेलौ अ गुड इभिनिं नोंनिसिमबो अ गुड इभिनिं तु इउ औ
नोंथाङा मा खालामगासिनो दासान्दै?
ओ आं दासान्दैनि ओ फरायसालि मोनसे फरायसालियाव खामानि मावगासिनो दोङो प्राइभेट
औ औ मोजाङानो। जोबोर मोजां।
औ
नोंथाङा ओ ओ बेसेसिम फरायनाय बाय
आङो ग्रेजुवेट खालामनानैनो दोङो दा बर्थमानै।
औ जोबोर मोजां औ मा मा खालामनो सानदों नोंथाङा?
आं दि एल एड लानो सान्दों बिनिफाय केके फोराव एम ए खौ हायोबा लानो सानदों।
औ ज औ अब्ला नोंथाङा थि सिं लाइनाव थांनो
औ थिगसिं लाइनाव उम उम।
आरो नोंथाङा माबाफोर एगजामफोर कम्पिटिटिभ एक्जामफोर होदोंमोन नामा?
उम ओ सिगां होदोंमोन ओ ए पि सि फोरनि होदोंमोन। रिजालआ मोजां जायासै। बेनिफ्राय एदिआरयिफोरखौबो होदोंमोन। औ बेयावबो जायासै दिसुन।
औ
उम फरायनायखौ एसे बारायनांगोन होननानै सानदों आङो।
औ
उम
नोंथांमोननि गामि एरियाफोराव ओ फरायनाय फोरा माबायदि?
ओ जोंनि एरियायाव दासान्दि मोजाङैनो दोङो जेनेबा ओ एम ए यालासैथ थांनो हायाखै रावबो बि ए लासै फरायगासिनो दोङो। उम
आ-आरो बिसोरो मा मा खालामगासिनो दासान्दै?
आ बिसोरो सोरबा आइ टि आइ आव थांदों, बिनिफ्राय डक्टर लाइनाव थांदों, बिनिफ्राय ओरैनो आर्टसआव फरायगासिनो दोङो।
औ जोबोर मोजां।
उम
बेनिफ्राय गथ' उन्दै उन्दैफोरा ओ बोरै नोंसिनिथिं रिजाल्टआ जेनेबा मेट्रिक आनजाद ओइच एस आनजादाव बोरै खालामनाय देग्लाय?
ओ ए फारस्टिभिसन खालामदो उम
बिसोरनि थुलुगखांनाय-थुलुंगाखांनाय हाबाफारि लादोंमोन नामा देग्लाय बैसागोफोराव?
अ लाथनाय जायासै एबार।
औ लायोब्ला मोजां जायोमोन। नङा होमबा?
औ औ
बैसागो टाइमाव बरफोरनाथ ओ बिदिनो खेला होनाय
उ
फारसेथिं आरो बान्था राननाय हाबाफारियाव ओ गेदेमा आलासिफोर लेंहरनानै ओ ओ मान ओ बिबुंथि लाखिहोनाय थुलुंगाखां होनाय उन्दैफोर नङा होमबा बेबायदि हाबा फारि लायोबा जोबोर मोजां आरो नोंथांमोननिया बेबायदि इयुनाव लागोनखौ आसा खालामबाय आङो
औ लानाया लायो एबारहाय सम मोनैनि थाखाय लानाय जायासै
औ आरै सिगां औ औ सिगांफोर माबायदि
अ सिगांनिया आ एसे बै ओ गिदिर मानसिफोरा बिसोरो लिंनानैहाय लानाय जादोंमोन। जमानो ओम
बेनिफ्राय मा मा बुंलांखो बिथांमोना
बिथांमोना बुंनाय जादों जि ओम दा जेसेबांखिनि रिजाल्ट खामदों बिनिख्रुइ फिउसाराव मोजांसिन जानो हायो बिनि थाखाय आरो गारजेनफोरखौबो मोजाङै गथ'फोरखो फरायनायाव नोजोर होनो होदों। मोजाङै ओं
औ आरो दानि गथ'फोरखौ जेनेबा मोनसे थांखियाव सौहैनो थाखाय मा बादि फरायनांगौ गो फोरखौ ओ बोरै फोरमायगोन नोंथाङा? जेनेबा मोनसे थांखि होसोनायाव
औ
जेरै दङ डक्टर लाइनाव बोरै थांनांगौ ओ इन्जिनियार लाइनाव बोरै थांनांगौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ बेवहाय गिबियाव ओ ओइस एस एस एल सिखो पास खामखांबाय बेनि उनाव ओ ओइस एस लाइनाव साइन्सआव लानांगौ खोनादों हेलौ
औ बे इन्जिनियार लाइन ना औ फिजिक्स केमेस्ट्रि लानानै इन्जिनियार लाइनाव थांनो हायोआरो औ औ बे इन्जिनियार उन फिउ साराव इन्जिनियार जाहैनो हसिगोन
औ औ
आरो डक्टर लाइनाव थाङोब्ला ओ साइन्स लाग्रोबाय फार्स्टआव बेनि उनाव साइन्स लाखांनायनि उनाव बटानि जुलजि लानानै डक्टर लाइन थांनो हायो नङा होनबा एन्ट्रेन्स एक्जाम होनानै
ओ बर्थमान दा गैथवा आरो नाजागासिनो दोङो गैया औ नाजागास नो
ए पि एस सि, इउ पि एस सि खौ बोरै ओ होयो नोंथाङा एसे मिथिगौ नामा
ओ बेख खौहाय ओ गिबियावनो औ बेयाव माखासे साबजेक्ट फरायनो गोनां जायो जानाया बेनिफ्राय खायसेया कचिं लायो औ खायसेया कचिं लानानै फरायो बेनिफ्राय सय थे
ए पि एस सि नि कचिं लायो नङा होमबा ग्रेजुवेट जाखांनायनि उनाव औ
उम उम
लानाय गा-गासिबो स सुबुङानो होनो हायो नोङा होमबा
उम
नोंथाङाबो फिउसाराव बेफोरबायदि जानोस सानदोंमोन नामा ए पि एस सि, इउ पि एस सि आव हायोब्ला जुदि
आंबो माबाखो साननाया बेयो अल इण्डियानि जायोना एसे गोब्राब जायो बिदि आरो आसामनिल नालाय। बेखौ नाजागोन होनना सानदों। औ।
आरो नोंथाङा फरायनायनि बागै बोरै बोरै फरायबा मोजां जागोन माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा?
फरायनायालाय ओ फुङावनो उथिनानैहाय मोखां सुखांनानै ओ दुइ घन्टासो फरायनांगौ बेनि उनाव ओ फरायसालियाव थांनोथ टाइम जागोन नालाय थांलायबाय। बेनिफ्राय फैनानै दसे जिरायनानै आरो फरायलायबाय बेबायदि फरायनांगौ। गौ आरोहाय। बेबायदि फरायबा ओ हागोन होननानै सानो आरो आं। गावनि समखौ ओरैनो हगारनाङा। उम।
दानि जुगाव। फरायनाया गोबोर। इम्परटेन्ट जाना फैदों नङा होमबा।
औ नंगौ।
थिं खायसे फरायसा फरायसा फरायसा फरायसुलिफोरा। बेलेग लाइनजोंबो। थांनाय नुदों। खायसेया स्कुल थाङा। फरायनो हो-होनो नागिरा।
औ औ।
दानि फरायसालिजों गोदोनि फरायसालिजों माबाफोर फारागथि नुयो नामा?
ओ फारागथिखौ एसे नुयो जे ओ फरायसाफोरा फरायसालियाव। थांनो नागिरा जे दानिया। गावसोरबो अ अख्रा जायोना फरायसाफोरा दानिया। बिमा बिफानि बाथ्रा खोनासङा।
औ गोदोथ फरायसालि गैयामोन गोबां नङा होमबा। औ गोजान गोजानाव गंसे गंनै बेबाय दंमोन थायबायनानैसो थांनांगौमोन नङा होनबा औ दा-दानि जुग। गथ' गोबां न' खाथि खाथियावनो फरासा फरायसालि दं। कलेज दं इउनिभारस थि दं नङा होमबा?
दा आरो। गोबां प्राइभेट स्कुलबो ओंखारदों
औ बेफोर थ मोजाङानो अब्लाबो खायसे फरायसुला फरायसुला फरायसुलिफोरा स्कुलाव थांनो बायो। फरायनो बायो नङा होमबा? बेफोरखौ बोरै बुजायनानै स्कुल फरायसालिफोराव थांहोनो हागोन।
बेफोरखौ मोनसे ओ आफादनि मोनसे मिटिं लिंनानै समा ओ बुजायनांगोन। होननानै आं सानो।
औ बेफोरनि दायथ आथ औ औ पेरेन्टसनि सायावसो दायथआथ थाजोबो नङा होम
औ औ।
जेरै बिमा बिफाया मोजाङै ओ बुंबा बुजायबा अब्लासो फिसाज्लाफोरा मानिगोन नङा होमबा? बांसिनानो दानि पेरेन्टसफोरख खौ एक्टिभ नुवा नं-नंगौना नङा बिसोरनि बिसोरो फरायसालियाव फिसाला फिसाजो फोरखौ थिनहरनो नागिरा बेनि थाखायनो गथफोराबो थांनो बायो नङा, होमबा? आरो सम टाइमाव फरायनो थिना
ओम।
फरायनाय टाइमाव गुबुन गुबुन खामानि फोराव मुखुब थायो नङा होमबा बिमा बिफ बिफाफोरा बेखौ टाइम मथे फरायनो होआ। बे नंगौना नङा?
ओम नंगौ बिदिनो जालांदों
औ
नोंथांमोननि गामियाव गथ बे पेरेन्टसफोरा माबायदि रल खालामो
अ जोंनियाव ओ दा मोजाङैनो नुनो मोनदों आङो नुनायालाय।
औ मोजाङैनो ना?
ओ फरायसालि दोनैयो गाव गावनि सम खौ औ दा उम मोजां ओं।
दे होनब्लाना दोन
अ औ दे होमबा। ओ दे।